औ खोनादों नोंथां। गोजोन फुंबिलि नोंथां ओ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय, आंनिखौ कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय दा जोङो मोनसे गोनांथार खोथानि सायाव सावरायनो थांनो आरोना नोंथां उम जाय खोथाया माने जोंनि जोंनि दोरोङारि माखासे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरो दामनाय देनाय बैफोर फोरनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा रायलायनो होननानैसो नोंथांनियाव सोंनाय जादोंमोन आङो जेनेबा नोंथांनिया जा औ नोंथाङा माने जानाय लोंनायखौ फोरमायबानो जाबायना नोंथां
औ दे दा ओ मा होनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां
जेकेट मोननाय बा जोंनिल' बा जोंनि बायनाय जि
बाहायनाय ओंख्रि बेफोरबायदि गोबां ओंख्रि दङो जाय जोङो गोदो आजै आजौनिफ्रायनो दासिमाव जायै जायै जानानै देरबोबाय आथिखालाव बे ओंख्रिखौ जोङो गोबां माखासे संनाय आदब खौबो जोङो सोलायनानै संदों गोदोनि दिनाव जाबायदि सङोमोन बेनि एसे सोलायनानै जों संदों थेवब्लाबो बे ओं बिनि ओ थावनाय बा बे ओंख्रिनि माखासे गोखा गोदै गोबाब बेफोर एखेयानो आरो दा जोंहा गोबां ओ माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दं जायखौ जोङो साव सावरायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां सम नांगौ जायो दा अब्लाबो बे ओ गुसुं समाव ओ जोङो सावरायलायनोसै जेन'बा ओ दा जोंनि गेजेराव जोंहा गिबियावनो दं होनबा नारजि अमा जों नारजि अमा होनबाथाय जोंहा ओरैबायदि मोनसे ओंख्रि जायखौ जोङो खोनाबानो जों जोंनि बा बर' एकदमबारे खोनाखायो आरो दा बिदिनो नारजिखौ जोङो माबारै सङो होमबा जोङो सिगां गिबियाव ओ नारजिखौ जोङो माबोरै बा बानायो बेखौ जों रायज्लायग्रोनोसै
ओ जोङो नारजिखौ जोङो मारै बानायो होमबा ओ जोङो जोंहा जोंनि ओ दुब्लिफ्राव बा जोंनि मानसिफ्रा जोंनि दुब्लियाव बा जोंनि ओनसोलाव ओ जोङो फाथो आबाद मावो बे फाथो आबादखौ जोङो ओ फाननो थाखायबो मावो बा रां खामायनो थाखाय मावो खालि नार्जिनि थाखाय मावो बे नङा जोङो फाथो आबादखौ जोङो सिगाङाव जेन'बा जोङो ओ दानफाय दानफायनायनि सिगां जोङो जोंहा जोंथ' फाथो जों बांसिन बिगुर बानायो नालाय बा बिगुरखौ खुरनानै जोङो दुरुं बानायो नालाय दा बिनि सोलाय जोंहा ओ जेन'बा बै समाव बर'फोरनो सानोमोन जेन'बा बेयोबो जाजागोन खोमा होननानै दा बेफोरखौ बिसोर खानानै फोराननानै बबावबा बस्थायाव सोनानै दोनो आरो बर'फोरनि ओंखाम संग्रा न' इसिं जायगायाव मोनो बेयाव उखुनदै नांग्रायाव जाहाथे बे बिलाइआ गाज्रि जाया फोराननानै सो सोनानै बस्थायाव खानानै दोनो आरो दा बेखौ जोङो नार्जिखौ मारै सङो होनबा जों गिबियावनो बे फोराननानै लानाय ओ फाथो बिलाइ जायखौ जोङो नारजि होनो बे खौ जोङो दैयाव सोमनांगौ दैयाव सोमनानै जेब्ला बियो गुरै जागोन अब्ला जों बेखौ एसे एसे बोप्ले नानै बे गेजेरनि बिलाइनि रोदाफोरखौ जोङो बोखारनानै गारनांगौ आरो जाहाथे संनायाव सानायाव एसे गोरलै जायो दा बिदिनो जोङो रुइयोब्ला जों बेखौ खारैफोर होनानै बा सदा फोर होनानै रुनांगौ दा जोंना गोदोनिफ्राय गोदोआव मा बांसिन जोंना खारै होनानै रुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो सदा होनानैबो रुनायखौ नुनो मोनो जाय ओंख्रिखौ रिमोन होयोबा गुरै खालामो दा बिदिनो रुखांनानै जों बेखौ ओ एसे साग'नजों सा होनांगौ सागन होनोब्ला जोंहा औवाजों बानायनाय ओंख्रि सानो जायखौ जोङो दालिफोरखौ सायो आलुफोरखौ सायो बेखौ बानाय औवाजों बानायनाय माखासे ओंख्रि साग्रा आरो जायखौ जों सागन होननानै बुङो। दा बेजों सानानै जाबाय आराम गेब्लेबाय गेब्लेनानै जेब्ला गेब्लेयो अब्ला बेखौ दसे दोनथ'नानै जोंहा मा खालामनांगौ ओ बेदरखौ एवनांगौ बेदरखौ जों बिदिनो पियास मस्ला मस्लि बानलु संख्रि हालदै जों होनानै जेनेबा जों बेदरखौ मार एवो बेयाव एवबाय आरो जोंङो बांसिन नारजिखौ संनायाव अमा मेजमखौ बाहाय बाहायो जाहाथे बियो रिमोननानै रिमोन होयोबा मिलौ होयो ओंख्रिखौ बिदि होननानै आरोना। दा बिनिफ्राय ओ जेब्ला अमाया एवखांबाय ओ बा अमाया मोजाङैनो फ्राम फ्राम एवबाय आरो जेनेबा मेजेमफ्रा गलिबाय बे समाव मा खालामनांगौ जोंङो बै रुनानै लानाय ओ खारैखौ जोंङो औ खारैजोंनो बे रुनानै लानाय नारजिखौ जोंङो ओ स दालि ओंख्रि सबार होनाय बायदि बेदराव समबार होनांसिगौ आरो दा बेयाव जोंङो मोजांनो सबार होबाय। बिनि उनाव जोंहा नांगौ बिबांनि दैखौ होनानै जोंङो लाखिबाय ओ नांगौ बिबां दैखौ होनानै लाखि जोंहा बिसि बुरजा ला होगोन बेखौ जागोन ओंख्रिखौ बेखौ लाखिबाय। आरो जो खारैफोर नाङाखैबा साखिनानै होबाय दा बिदिनो जोंहा सङै सङै संनानै बिदिनो नार्जि ओंख्रिया मोनो आरो दा
गोगाथाव ओंख्रिबा जोंङो गोदोनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्रायनो ओ जाबोनाय ओंख्रि ओ जोंङो जायखौ दासिम जायो जोंहा बे ओंख्रिजों माखासे ओ फोथायनाय माबा मोनसे दं आरोना जेनेबा एसे जोंनि धोरोमफोरजों फोथायनाय बायदि दङ जेनेबा मा ओ जोंङो ओ नार्जि बिलाइ बे नार्जि बिलाइखौ जेनबा जों सोमनानै दोनो नार्जिखौ औ बे जोंङो बस्थायाव सोनानै फोराननानै सोनानै दोननाय नारजिखौ जों मा खालामो जेब्ला जोंनि गामियाव सासे सुबुं थैयो बे समाव मा जायो जोंथ मानसिखौ गोथैसालियाव लांनानै सावहैनांगौ जायो ओ जोंनाथ' फोथायनाय माखासे नेयमफोर दं जेनबा सावखांबा जोंङो दैसायाव जि दैसायाव दैयाव दुगैनानै फैनांगौ बै दुगैखांनानै जों मा खालामो माखासे दै सानथिफोर सारनानै बिदिनो ओरैनो मा खालामो जोंहा नारजिखौ जोंङो लांनानै दोनहैखायो बेयाव। नारजि जों बे नारजि बिलाइखौ जों लानानै दोनहैखायो दा नारजिखौ जोंङो मानसिखौ सावखांनानै दुगैखां नायनो उनाव जोंङो अरस्रोदबोयो आरो जों बेखौ मा होनो नारजि अरगारनाय बेजों मा जायो जेनबा मा मा फोथायनाय दं जेनबा ओ जोंहा बे थैनायजों आरो जोंनि जि जोंजोंबा जोंनि गामिजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै बेखौ फोथायनाय जायो आरो नारजि ओंख्रिखौ लाना मोनसे फो फोथायनाय दंबावो जेनेबा जोंहाथ' ओ खुरमा बाहागि बिदिनो सिनाय सिनायनायलाय गोबां मानसिफोर थायो ओ जाय जोंनाव मालाबा बेरायफैनो ओंखाम जाफैनो बा आलासि जाफैनो बिदि फैलायो आरो बा जोंबो थांलायो दा बेयाव मा खालामो जोंनि बर सुबुं फ्रा नारजि ओंख्रिखौ बेयाव सं मानो होनना बुङोब्ला जोंहा फोथायनाय दंखायोदि जेनेबा जोंङो गोथै गारनाय बा गोथैजों सोमोन्दो सिफायलायनायाव जोंङो नारजिखौ बाहायो बेनिखायनो मा सानो जेनबा जोंङो आलासि दुमसि फैनानै जोंङो बिसोरनो नारजि ओंख्रि जाहयोबा ओ जोंहा बिथांमोनजों सोमोन्दोआ गारलायगोन बा सोमोन्दोआ गारजि जागोनबा सोमोन्दोआ जोबगोन बेखौ फोथायो आरो दा बे गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों दा बेनिखायनो जोंबो फोथायो दा बेखौ दा जोंनि आजै आजौफ्रा बेखौ बा बानायनायबा ओ बेखायनो जोंङो बेखौ लांबाय थानांगोन आरो बेयो बारा खोमसि फोथायनायबो नङा एथगाज्रि खोमसि फोथाय नुबा ओ बियो रावखौबो ओ मुगैनाय मानाय बिदि नङा बा सोरखौबा दुसि बियो नङा ओ जास मा जेनेबा गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय जायखौ ओ जोंङो उम दासिमाव नुनो थाङो दा बिदिनो नोंथां नोंथांनो जेनेबा ओ नि दोरोङारि ओंख्रि बेफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय दा नोंथाङाबो जोंनिनो बेफोरबायदि माखासे गाननाय जोमनायफोरखौ दामनाय देनायफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
नोंसो जोंनि जेनेबा दोरोङारि गाननाय जोमनाय एबा दामनाय देनाय ना नोंथां। दोरोङारि गाननाय जोमनाय एबा दामनाय देनाय होननानै बुङोब्ला जोंङो गोबाङानो दं आरोना नोंथां जे जोंङो माखासे बो फुजाफ्राव एबा माबा मोनसे माबा जायोबा मा होननांगौ बेखौ फोरबोफोर जायोबा जोंङो माखासे गाननाय जोमनायफोर गाननानै माबायो ओंखारो एबा रंजायो आरोना नोंथां जोङो जेनेबा दोरों ङारि गाननाय जोमनाय बे दोरोङारि गाननाय जोमनाया जाहैबाय जोङो गिबियावनो दङ जोंनि गोदोनि गोदो आबै आबौमोनहा गानबोजेन्नाय बा गानजेन्नाय बेफोरखौ बिसोरो मा खालामोमोन न'आवनो मा खालामोमोन दाना गानोमोन आरो ना जेरै जोङो दख'ना थावसि दख'ना गुबै बेफोरो एबा साद्रि आर'नाइ बेफोरबायदिखौ बिसोरो गोदोहाय गावसोरनो न'आवनो दानानै एबा गावसोरनो आगर एरनानै बिसोर गाननाय जायोमोन आरोना गोदोनि समाव आरो आङो फोरबो बुंनानै थाङो उ फोरबो बुङोब्ला आङो दङ बिदिनो जोंनि गेजेराव बैसागु बैसागु फोरबोआव जोङो माखासे देलाय मालाय गान गानफब जोमफब ओंखारनानै बैसा गु रंजानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जों बुंनो हागोन जेनेबा जोंनि बर' बर' बर'फोर जायखि जाय जों जोङो होननो हागोन जेनेबा दख'ना आर'नाइ फास्रा जेनेबा फास्रा साद्रि आरो गामसा बेफोरबायदि गाननानै माने ओंखारनाय जायो आरो ना मा खालामनाय जायो बैसागु बोथोर बोथोराव माने दखना गाननानै आर'नाइ लानानै जेफा स्रा गोजा लानानै उ माखासे खालामनाय जायो हिनजावफ्रा एबा मा होनो सिख्लाफ्रा खानायाव मोखोना बिबार खालायलायनानै आराम गोजा गोजा देलायनानै माने मा खालामनाय जायो ओंखारनाय जायो आरोना बैसागु बोथोराव बैसागु फालिनो थाखाय आरो बिजोंनो लो गोसे दङ हौवाफोरनि हौवाफोरना जाहैबाय गामसाजों गामसा गांसे गानबाय आरो लाबाय जाबाय आरोना बेबायदिजोंनो जों बैसागु बोथोरखौ फालिहरो फालिनाय एबा फालिनाय जादों एबा जागासिनो दङ दासिमबो फालियो जों जोंनि गेजेराव बैसागु बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे दोरोङारि फोरबो बायदि नागौ जे मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव जोंनि बर' एबा जों गोदोनिफ्रायनो मा खालामोबाय आ आबाद मावनानै थांनाय थाबोनाय बे जाय आबाद मावनाय बै आबादा मावनाया जाहैबाय जोंनि जोंनि दोरोङारि एबा जोंनि माबा मोनसे मा खालामना मा होननांगौ बेखौ जेनेबा जोंनि फुजा एबा फोरबो होननानै बुंनांगोन मानो होन होननानै बुङोब्ला जोंनि जोंनि माखासे गोदोनिफ्रायनो आबादजों सोमोन्दो गोनां एबा खाथि खाथि सोमोन्दो गोनां आरोना जायनि थाखाय जोङो आबाद मावै मावै मावनानै जोङो मेंनाय मेंनाय देहाखौ जोङो मेंगाहोनो थाखाय बैबायदि बैसागु बैसाग दाननि सेख से माखासे मा होनो फोरबो फोरोर फालिनाय जायो जेरै जों बैसागु दङ बेफोर बेफोरबायदिखौ जोङो फालिनाय जायो आरो ना बेयाव जोङो बेबायदिनो जोङो दामग्रा देग्रा दङ जेरै जोङो खाम थाम थाबाय जथा थाबाय थ थरखा थाबाय सिफुं थाबाय आरो बिदिनो गोबां माखासे दामग्रा देग्रा दं आरोना नोंथां बै बैसागु समाव जोङो आखाइ आखाइ लानानै जोङो ज' ज' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि ज' ज' ओंखारनानै जों गामि गामि बेराय बेराय जोङो बैसागुखौ रंजाबोनाय जायोमोन आरो बै दोरोङारि जोंनि दामनायफ्रानो जाहैबाय खाम जथा सिफुं थरखा आरो माखासे जाबस्रिं बिसोरखौ लानानै माने खुगा मेथाइ खुगायाव मेथाइ खनै खनै ओंखारनानै बैसागु बोथोर बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायोमोन आरोना नोंथां आरो बिदिनो दंबावो मेरला दंबावो आरोना नोंथां जेरै गोदो गोदोहाय जोंनि जोंनि आबै आबौ एबा माखा आयं एबा मादै आदै आदै मादै आदैमोनहा बे मा होनो गावसोरनि न'आवनो बानायनाय माखासे बुस्थुफोर जेरै जोङो बुंनो हागोन जोङो गामसा दख'ना बैफोरबायदिखौ बिसोरो गावसोर न'आवनो बानायखायोमोन आरोना जायनि थाखाय गोदोहाय बेखौल' गाननानै ओंखारोमोन। आरो दा बेफोर बादिया जोंनि गेजेराव एसे सोलायदों आरोना। सोलायजोबथारदोंबो होननानै बुंनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेयो जोंनिनो मोनसे जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो दामनाय बेखौ जोङो मालाबाबो गारनो हाया। जे अब्ला जोङो बै गाननाय जोमनाय दोरोङारि दामनाय देनाय जानाय लोंनायखौ जेब्ला बावगारदों अब्ला जोङो मोनसे जोंनि मोनसे सिनखौ गोमानाय एबा खोमानानै लानाय जागोन आरोना। जाय जोंखौ माखासे समाव जोङो लासैनो गोमालांनो हमगोन एबा जोङो मा एबा जोङो मानि मा नि थाखाय जोङो बेफोरबायदि फोरबो एबा मा मानि थाखाय जों बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय खौ गानाय जायो बैफोरनि सोमोन्दै जोङो मोनथिया एबा जोङो इयुन जोलै फोरनो जों फोरोंबोनो रोङाबो रोङाब्ला एबा मा खालामनो मानो मा जागोन बेयाव जोङो लासै लासैनो गोमालांनो हमगोन आरोना बैफोर गाननाय जोमनाया। जोङो गोदो गोदान गोदान मुगानि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय जानाय लोंनायखौ जोङो बसबना लानांगोन। आरो दा बांसिनानो नुनो मोन ओमफ्राय आङो माने दानि जुगाव खम जासै आरोना नोंथां जाय जायनि दिनाव जोङो गोदो ज' ज' गाजा गोमजायै जोङो बैसागु बोथोरखौ आलो दैलियै हगार हरोमोन। खिन्थु दानि जुगाव बिदि बेबायदि नंला मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ दा बैफोरबायदि माखासे रंजानाय एबा माखासे समफोरखौ जोङो मोननो थांलााय मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जों बांसिन नानो जोंनि जिउनि दानायाव जोङो गोसो गुदुं एबा जों